औ औ औ खोनादों
जों मोजांना नोंथां मोजां ना? अ मा ओंख्रि जानाय दिनै?
ओमफ्राय नोंथांजों दा सावरायनो नागिरनाया
औ औ
नायनो नागिरदों जाहैबाय ओ गायनाय फुनायनि सोमोन्दै ना
औ औ
सावरायजागोन ना नोंथां?
औ जागोन औ
दाथदैज्लां बोथोरनि सम नोंथांमोननि जों माइ गायोना गाया?
औ गायो गायो दायो माइ गायगासिनोआनो दङ जोंनिजोंहाय। गिबियाव दैज्लांनि आबाद होनोब्ला जोंहा माइयानो माइखौनो गायो दैज्लाङाव बांसिनै दायो जोंहा माइ गायनाय फुनाया सोलिजेनबायानो
उम
सोलिबायानो आरो सोलिगासिनो दं दा माइ दैज्लाङावहाय माब्रै दायो नोंथाङा फंनैसो बुंनो हागोन
औ औ हागोन हागोन नोंथां। जोंनायजोंथ ओरैनो आसु माइ गायो ओमफ्रायहायो ओ बिदिनो जे जों जानो थाखाय मा होनो जि ओ जायगा ओ लायै जायगा जोंङो नायनानैहाय बेलेक बेलेक रोखोमनि माइखौहाय गायो आरोना बिदिनो आय जं गायो खेस्र गायो माइ माइसालि गायो। आरो बेलेग बेलेग रोखोमनि जादु गायो माइब्रा एसे ओ माइब्राबो गाय गायनायखौ जोंङो नुनो मोनो आरोना ओफाय ओमफाय हायो बिदिनो जोसा गायो एसे एनै जोंङो ओरैनो बिदि जानायनि थाखाय जोंङो बांसिन बैफोर माइसालि ओमफ्राय बै गुबुन गुबुन माइखौहाय गायनायखौ नुनो मोनो आरोना जोंनिथिं थ दायो माइआ गायगासिनो दङ आरो माय माइ गायना गायनायावहाय माइ गायनाय होनोबाथ जोंना दायो आदब खायदाया एसे सोलायबाय। सिगांथ' जोंङो हालजों गायनाय जायोमोन हालेवनानैहाय। ओमफफ्रायहायो दायो जोंनिथिं बांसिन ट्रेक्टरजों गायनायखौ नुनो मोनसै आरो ना। माइ गायनायखौ ओ ट्रेक्टरजों गायो। बा माने सानसेनि जोंना सानब्रै सानबानि खामानिया सानसेयावनो जायो नालाय बेखायनो बेखायनो दायो बिगियानारिनि आदब खान माबा बायदि दिहुन जानायबादि जोंङो ट्रेक्टरजों बांसिनखौहाय गायनायखौ नुनाय मोनसै आरोना। ओरैनोथ गायनाय फुनायावहाय थिगानो सोलिगासिनो मोजाङानो ओमफ्राय नोंथांमोननि जों माबायदि गायनाय फुनायफ्रा दानि आदब खान्थिजों सोलियो ना सि सिगांनिजों सोलियो नोंथांनिजों
जोंनिजोंबो बे एखे बिगियान आदब खायदायानो सलियो नोंथां। सिगाङाव गोदो गोदाय जेरैबायदि आबै आबौनि आमोलाव जेरैबायदि माइखौ गायोमोन। फुयोमोन रंजा बाजायै जेरै दाउला गेसेेरबानो जेरै हाल होलाङोमोन। आबै आजौमोना जेरेखम हालौवनाय बा माइ गायनायाव ओं ओंखाम साहा होयोमोन बेफोरबायदिखौहाय दा नुनो मोनला आरोखि ना। जोंहा बिगियान खान्थिजोंनो ट्रेक्टरजोंनो हालोवनानै गायनाय ट्रे ट्रेक्टरजोंनो गासिखौबो गाय गायनाय फुनाय हालेवनाय ट्रेक्टरजोंनो मावजोबनायखौ जोंहा दा नुनो मोनोसै आरोखि ना। दा सु सुबुङा मानसिया गायनाय फुनायखौ एसे खम नुनो मोनोसै आरोखि दा। गोदोनि गायनाय फुनाय दानि गायनाय फुनाय गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनबोदों आरोखि। दा गोदोनिजों मिलायो होनोब्ला अब्ला जोंहा दा माइखौहाय जायखौनाखि खोथिया माइ होनना बुङो ना बे खोथिया माइखौहाय गिबियाव जेरेखोम फैयो जायनाखि माइज्लि माइ होनना बुङो
औ
बे माइज्लि माइखौ जोंहा खोथिया फोनो होननानै थांनाय बोसोर सोरावनो दोनखायो बेखौहाय दंगआव बा दैखराव सोना दोनो जोंहा दैयावहाय सोमना दोनो, सोमखांनायनि उनाव जेब्लानाखि जोंहा माइखौहाय खोथियाखौ फोनायहाय समा फैयोना आरोखि ना जेब्ला माइ खोथिया फोनाय सम सफैयो अब्ला बे खोथियाखौलनो जोंहा गोदोनि आदब खायदाजोंहाय फोनायखौ नुनो मोननोसै आरोखि बिनि अनगायै थ मोन नांगालजों बा मोसौजों हालेवनायखौथ नुनो मोनखालायानो जोंनियावहाय दा नोंसोर नोंथांमोननियाव जेरैबायदि सलिदों बेबायदिनो सलिदों जोंनियावहाय खालि मोनसेल आलादा जे जोंनियाव गायनाय आरो फुनाय जायनाखि हानाय बेखौबो मिसिनजोंनो बे बिगियानारि खान्थिजोंनो मावनायखौ नुनो मोननोसै आरोखि।
अ गायनायखौबो नोंथांमोननिजों बिगियानारि आदबजों गायो नामा?
गायनायाबो जोंनियाव बिगियानारि आदबजोंनो गायनाय जाबाय नोंथां। मेसिनानो जोंनि जों गायनाय जाहैबाय मेसिनाव सोनानै होबानो माइखौहाय गायनो हानाय आदब
अ अ बेफोरबायदि आदब खायदाया माने जोंनाजों फैथवाखैआरोना दा। दासिमबो
जोंनिजोंहाय एडभान्स बायदि जाना दं आरोखि गायनाय आरो माबा माबायाव हाल गायनाय आरो फुनाय हालौनाय बेवहाय
गायखांनायनि उनावहाय जे बै माइखौहाय मारा होयो बेखौ खौबोथ नोंसिनिजोंहाय बिगियानारि आदब खायदा बायदिनो
औ औ मारा होनायाबो जोंनियावहाय आगोल जेरैबाय दि होयोमोन दा जेरैबायदि होयो गोबां सोलायनायखौ नुनो मोन्दों। आगोलाव जोंहा आबै आबौनि आमोलाव गोदो गोदो गोदाय जोंहा मोसौखौनो जायनाखि जिन्ज्रिखानाय होनना बुङो जोंनियावहाय जिनज्रि खानानै मोसौखौ गल होगदिङोमोन आरोखि हो होग्दिं होग्दिं जायनाखि हुखे हुखेन होननानै बुङो माय जिगाबखौ बेलथायो जायखौ हुखेन होनना बुङो, बे हुखेनजों बेलथाय बेल जोंहा माराखौ होनाय नुनो मोनोमोन आरोखि गोदो दायो टेक्नलजि जुगावहाय ट्रेक्टरजोंनो मेसिनाव सोनानै होबानो माइआ आलादैयै गयो जायनाखि जिगाब होनना बुङो बे जिगाबा आलादायै गयो, गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनबोबाय आरो। आरोखिना, जों गोदोनि बायदि मोसौजों मारा होनाय मोसौजों हालौवनायखौ दा नुनो मोनलिया बियानो जोंनियावहाय
औ
दा नोंथांमोननियावहाय मारा होनाय जायनाखि माइखौहाय हाखांनानै मारा होयो बेखौ माबोरै नुनो मोनो नोंथांमोननियाव?
जोंनाथिंथ मारा नानायखौहाय माने माबाजोंनो होयो बै मोसौजोंनो होनायखौ जोङो नुला माने बै जे आदब खायदा बिगियानारि खान्थि बायदि माबा होनायखौ नुसै आरोना दायो जोंनिथिं। सोलायलांगासिनो, ओमफ्राय गायनाय फुनायावथ ट्रेक्टरजों होयो जोंनाजोंबो
औ ओमफ्राय नोंथांमोननियावहाय गोरान आबाद जायखौ अ अ अ ओमफ्राय नोंथांमोननियावहाय जाय बेखौनाखि जोंहा सुखान आबाद होनना बु बुंङोब्ला बुजियोना नोंथां। गोरान आबाद होनना बुङो औ जाय जोंहा मेसें बोथोरावहाय बांसिनै मावनाय जायो बेफोरबायदि गोरान आबाद बेफोरखौ नोंथांमोननावहाय मावङो ना मावा?
मावो नोंथां मावो मावनाया मावो बेफोरखौथ' बेफोरखौथ' जोंनिथिंनि इदि मावो आरोना बिदि बेसर ओमफ्रायहायो बेसरनि अनगायै हाय सबाय मावो ओमफ्रायहायो देमसि ओमफ्राय ओमफ्रायहायो बिदिनो सिबिंबो मावो बिदिनो बेलेग गुबुन गुबुन रोखोमनि मावो आरोना जोंना जों ओमफ्राय आरो दायो थ' आबादनि मुगायै जोंनाथिं बांसिनानो गय गायनायखौ नुनो मोनबाय गयफ्रानो बां बांसिन गायनाय औ
नुनो मोनो मोननो हायो ना नोंथां
नंगौ नोंथां औ मोननो हायो।
गय बिफां गायनायखौ जोंनियावहाय एसे खम नुनो मोनो ओ गोरान आबादनि मोननैसो बिदिन्थि होनो नामा आङो नों नोंथां नोंनो अ गोरान ओ बांसिनै जोंहा जोंनि आबादारिफोरा गोबाना गोरान जाय हुनायखि सुखान आबाद होनना बुङो बे गोरान आबादखौ जोंनियावहाय बांसिन मावनाय जायो आरोखि ना गोरान आबादावहाय जोंहा आबादारिफोरा बांसिनावहाय जुखाम आबाद होननाखौ बुजियोना नोंथां नोंथां जुखाम आबादखौ औ बे जुखाम आबादखौ जोंनियावहाय बांसिन मावनाय जायो आरोखि
अ जुखामखौहाय माला गायोमोनलाय?
जुखामखौ जोंहा मेसें बोथोरावनो गायो मेसेंनि जायखौनाखि जोंहा बार' मासिया मोनसे बेगर मोनो बार' मासिया होनना बुङो बे बार' मासिया मोनसे बिफांखौ जोंहा मेसें बोथोराव गायनाय नुनो मोनो आरोखि जोंनियावहाय जायनाखि आबादारिफोराहाय दा गोबां रांखान्थि बिथिङाव गोबांहाय माने गोबाङै प्रफिट मोननो हानायनि जाहोनाव जोंनि आबादारिफोरा बे जुखाम आबादखौ मावनाय जायो आरोखि ना आरो बां एसेबांनाखि खथिन खालामनाङा जे खेबसे बेगरखौ गायोब्लानो जावले जावले हाग्रा दांनाङा जावले जावले दै होबाय थानाङा जायनि थाखाय थाखाय बे जुखाम आबादखौ जोंनियाव आबादारिफ्रा गोबाङै मावो आरोखि बेनि अनगायै नोंथाङा जे बुंदोंमोन देमसि सिबिं बेसर सर सबाय बे बायदि बायदि आबादखौबो मावो जोंनियावहाय जुखाम आरो सबबाय बे मोननै आबादखौ बांसिनै मावनाय जायो आरोखि ना ओ सबाइ आबाद मा अ अ जोंनिजोंहाय सबाइ आबाद जायनाखि सबाइ आबादखौ बुजनो मोनो ना नोंथां?
औ बुजियो।
सबाइ आबाद खौ जोंहा मावनायनि जाहोना मोननै मुलाम्फानि थाखाय जोंनियाव सबाइ आबादखौ मावनाय जायो आरोखि ना
औ
बेगर जायनाखि सबाइ सबायाइखौ फोखांनायनि उनाव मोननानैहाय जायनाखि जोंहा फुयोना
औ
सुखांनायनि उनाव सेम टेक्न'ल'जि जेरै माइ दैजां बोथोर थोराव जेरेखम माइखौहाय गायनानैहाय मोननानै जेरखम ट्रेक्टर जों मारा होयोमोन ना नोंथां थिक बे सेम एखे टेक्न'लजि इदिनो सबाइखौबो जोङो ट्रेक्टरजोंनो मारा होयो आरोखिना सिगांआव मोसौजों होबदिंनानै मारा दा दायोहाय गोदान मदार्न जुगावहाय आरोखि ट्रेक्टरजोंनो मारा होनानै जोंहा सबाय जायनाखि बेगर बे सबायाइनि बेगरा आलादायै गयो जायनाखि जाफ्रा होनना बुङो जोंनियावहाय बेजे आरो जाफ्रा होननो बेयो आलादायै गयो दा बै बेजे जाफ्राखौ जोंहा सावनानै खारदै महरै बाहायनाय जायो आरोखि ना बे खारदै महरै बाहायनानैहाय खाथिनि हाथाय बाजाराव जोंहा फाननो हायो आरो जायनाखि आलादायै गनाय बेगर बे बेगरखौबो गोबां रां रां खान्थि बिथिङाव जोंनियावहाय गोबां हयआव दं आरोखि ना जायनि नि थाखाय बे आबादखौ मावनाय जायो दा नोंथांमोननियाव मावनाय जायोना जाया जाया बे सबाइ आबादखौ।
उम
हेल'
औ औ नोंथां औ खोनादों औ।
बे सबाइ आबादखौ नोंथांमोननियाव मावनाय जायोना जाया?
आ सबायाइ आबादखौ मावो जोंनाहाबो। सबाय ओमफ्राय माबा सबायखौथ' जोंनावहाय खारै बानायो नोंसिोरनि नोंथाङा बुंनाय बायदिनो।
औ औ
सबायाइनि बे माबाखौहाय जाब्राखौहाय माबाखांनानैहाय खारै खोनानो मोनदों खारैया बे सबाइ बे सबाइनि खारैया गोबाब जायो होननानै।
औ औ
उम ओमफाय नोंथाङा ओ मा होनो खारै बानायफेरबाय नामा?
खारैखौ बानायबाय नोंथाय प्रेक्टिकेलि बानायबाय ओ जायनाखि सबाइ साबाजोंल' नङा जोंनियाव जायनाखि बै थालिर थालिरनि जायनाखि बिलाइ ना नोंथां थालिर नि बिलाइखौबो जोंहा दाननानै फोराननानैहाय सावनानै बे सेम सबाइ थाबाखौ जेरैबायदि सावनानै बानायो बेबायदिनो सेम जोंहा थालिरनि बिलाइखौबो सावनानै खारदै बानायनाय जायो आरोखि ना।
औ औ ओमफ्राय नोंसिनि बिलाइखौ बानायो नामा नोंथांमोननिजों बिलाइखौ बानायो
औ औ बिलाइ
अ जोंना जों माबाखौसो बैखौसो बानायो जे थालिरखौसो। बानाय जोंनाजों
जोंनियावहाय बिलाइखौनो जायनाखौ आथिया थालिर होनना बुङो। आथिया थालिरनि बिलाइखौ जोंहा फोराननानै दाननानै फोरानना लाग्रोयो फोराननानै जेब्ला अर खामनाय बायदि जायो अब्ला अरजों सावनाय जायो आथिया थालिर
उम उम उम नोंथां दे।
दा समाबो जाबाय नोंथां माब्लाबा रायजलायफिनसै नामा।? औ औ
उम